खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों दे बुंनो हागोन
ओ जोङो ओ दिनै ओ ससियेल मिडियानि बागै एसे फोसावलायनो लासैखौ खोनादों ना
औ नोंथां बुंनो हागोन दे बुं
औ ओ नोंथाङाथ' मिथिखायो दानि जुगाव ससियेल मिडियााया माने बिराद ओ माने गासैनियावबो माने सोलिजानाय मोनसे
वेबसाइट औ औ।
ओमफ्र औ ससियेल मिडियाया माने गासैनि लाइफआवबो गोनांथि होननानै बुंजायो
औ
मानो होनबा जोङो ससियेल मिेडियानि थ्रुयै माने बे संसार माने संसाराव मा जादों मा जायाखै बेफोरफोरखौ जोंनि मिथिनो हायो आरो ओ सोरखौबाफोर भिडिअ कल खालामनो बा नायनो लुगैदोंबा जोङो बे इन्टारनेटनि थ्रुयै जोङो नायनो हायो बे मानसिखौ आरो बा मा फोर ओ खुरां बिदिनो खोनादों गोजाननि मानि बिदि बिदि जादों मादों बेफोर खुरांखौबो जोङो इन्टारनेटनि थ्रुयैसो मिथिनो हायो आरो दानि जुगाव इन्टारनेटनि इन्टारनेट निफ्रायबो जोङो बुहुत माने सोलोंनो मोनो आरो जेरै ओ फरायनो जोङो नटसफोरखौ इन्टारनेटनिफ्रायनो मोनजोबो आरो माने गोबां बिदिनो जोङो जोंनि नांगौखौ जोङो इन्टारनेट निफ्राय मोननो हायो आरो
औ
नोंथाङा मा होननो सानो बेयाव?
अ माने आं आंबो बुंनो सा माने ससियेल मिेडिया होनोबा मोनसे मास मिडिया आरो ना मोनसे बेयो बहुत गोदोर माने वेबसाइट एबा जों इन्टारनेटखौ बुंनो हायो जेरे नोंथाङा बुंदोंमोन ना? माने इन इन्टारनेटनि जामाना इन्टारनेटनि जुग जाबाय थायो जोङो बे ससियेल मिेडियानि हेल्पजोंनो माने जोङो जे एबा जाथाय एबा निउसफोर माने जोङो मिथिनो हायो आरो ना माने बुहुमाव मा मा जा थाय जादों माबा निउस जादों माने जों बेफोरखौ ससियेल मेडियानि हेल्पजों जोङो मिथिनो हायो आरो जेरै नोंथाङा बुंनांदोंमोन माने जेरैहाय जोंफोरो इउटुब फेसबुकफोराव माने भिडिअ नायनानैबो जोङो मिथिनो हायो आरो ना जोङो रोंनो हायो माने दाना मानसि फोरा ससियेल मिडियाायाव माने बहुत ब्लगिं खालामो ना फायसुफुराव गावनि बि भिदिअ गावनि रोंगौथि एबा गावनि स्किल्सफोरखौ माने जोङो भिडिअ'फोराव होनानै माने जोङो बुहुमाव मिथिजानाय बिदि जानो हायो आरोना ससियेल मिडिया जों।
औ
औ ओमफ्राय आरो ससियेल मिेडिया बुङोबा जेरैहाय जोंफोर फेसबुकफोराव भिडिय' होनानै एबा इउटुबफोराव भिडिय' होनानै जोङो रां खामायनो हायो रां खामायनायनि मोनसे लामाबो जोङो ससियेल मिडियाजों माने जों खामनो हायो आर ना जेरैनिफ्राय नोंथाङा बुंलां नुदोंमोन जोङो ससियेल मिडियाजों लोगोसे जोङो नत्स फोर माने जों नुनो हायो जोङो गुगल फोराव नङाब्ला माबाफोराव ए आइ नि चेट जि पि थि फोराव जोंफोरो एनसारसफोरखौ सेयार्स खालामनानै जोंफोरो जेखौ बुजियाखै जेखौ रोङा बे माने जोङो नायनानै जोङो मिथिनो हायो आरो ना जेरैहाय ओमफ्राय बुंनो नोंथाङा बुंलांदोंमोन माने ससियेल मिदियानि माने आंबो बुंनो सानदों ससियेल मिदियानि मोजां जाथायफोर ना जेरैहाय मोजांखौ बुंनो सानोबा जेरै नोंथाङा बुंलांदोंमोन जोंफोर न फोर नायनो हायो निउसफोर मिथिनो हायो एबा सोरनिबा रोंनायफोर सोरनिबा जेरै गावनि रोंगौथि मोसा स्किल्सफोर मोसानाय एबा गिदगायनाय एबा माखौबा संनाय खुरनाय बेफोर भिदिअफोरखौ जोङो होनानै माने जोङो बेलेगखौबो फोरोंनो हायो आरो ना गुबुनखौबो माने जों फोरोंनो हायो एबा माने जों गुबुननि भिडिअफोरखौ नायनानैबो जोङो सोलोंनो हायो। जोङो जेखौ रोङाखै जोङो बेफोरखो ससियेल मेडियानि हेल्पजों जों माने फोरोंनो हायो आरोना औ
औ
दे नोंथाङा एसे फोररायबावदो ससियेल मेडियानि बारै
औ नोंथां बुंनाया नंगौआनो ओ ससियेल मेडियाआ जोंनि थाखाय माने बहुत गोनांथि आरो दानि जुगाव होनोब्ला आगोल बिदि ससेल मिड दिया बा बिदि इन्टारनेटनि जेबो गैयामोन दासो बिदिन इन्टारनेट जाबोनाय ओमफ्राय जोङो माने जौगाबोनो हादों आरो ओ दानियाव माने रिजाल्टबो नायनो हायो जों इन्टारनेटआव इन्टारनेटनि थ्रुयै जोङो बहुद माने ससियेल मिडियायाव हाबनो हायो जेरै फेसबुक, इन्सटाग्राम, वाटसएप बिदिनो गोब गोबां माने रोखोमनि एप्स दं आरोना। ओमफ्रायो ओ सोरजोंबा रायलाय नो बा सोरजोंबा सोरखौबा नायनोबा नोङो ओ बे इन्टारनेटनि थ्रुयै फट' होरि हर नो हायो आरो भिडिअ हिरि लानो हायो मोजां मोजां बेफोरबायदि आरो इन्टारनेटनि थ्रुयै जोङो माने इनकामबो खालनो हायो आरो ओ मारै होनबा उम फेसबुकनिफ्रायबो इनकाम खालामलायनो हायो आरो इ-इउटुबनिफ्रायबो इनकाम खालामलनो हायो आरो। ओ आरो जेरै नोङो मोजां मोजां भिडिअ' लाबो होगोन बेरायनायनि मानायनि बेफोरनि फारसे भिडिअ' लाबोबा नोङो इनकाम खालायनो हायो आरो। नोंनि मोजां बाहायनायनि सायाव आरो नों मोजाङै बाहायाबालाय बेयो गाज्रि लामायाव थांदोंबा बे नोंनि थाखाय माने खहा आरो बेखायनो ओ जेसां हायो माने मो‌ मोजाङै नाजानांगौ आरो मोजाङै माने बाहायनो मोजां साननांगौ आरो।
औ औ माने नों नोंथांनि बुंनाय माने नोंथाङा बुंनो नागिरदों आरोना माने ससियेल मिडिया जोंनि मानसिफोर जोङो सुबुंनि सायाव आरो न' माने जोंफोर मारैहाय बाहायो मारैाय बाहाया औ आंबो बे माने टपिकाव एड खामनो सानदों आरो ना। जेरैहाय नों बुंदोंना माने जोङो मारै बाहायनांगौ जोङो माने मोजांहै बाहायबा जोंथ' माने बिदिनो नोंथाङा बुंलांबाय पेसबुकफोराव जों भिदिअ'फोर खौ नायनो हायो। मा जादों मा जायाखै जों बेफोरखौ नुनो हायो। माने आं नोंथां थ' मोजांखौ बुंलांखाबाय माने आं गाज्रिखौ बुंनो सानदों आरो ना। माने सस माने आं गाज्रिखौ बुंनो सानोबा ससियेल मिडियादों माने दाना बुहुत माने गाज्रि गाज्रि खामानि जानो हायो आरो ना। जेरैहाय माने गुबुननि गाज्रि गाज्रि फट' भिडिअ'फोरखौ माने मानसिफोरा माने सासे हौवा सासे हिनजाव सादों माने गाज्रि नांलायनाय जाबा सोरबा हौवासा एबा सोरबा हिनजावसाया बे मान सिनि गाज्रि गाज्रि फट' भिडिअ'फोरखौ माने होनानै माने बे मानसिखौ माने गाज्रि खालामनो हायो आरोना। माने आरो बुंनो सानोबा ससियेल मिडियादोंनो माने गाज्रि ससे औ अ माने ससियेल मिडियादोंनो माने गाज्रि खामानिबो जानो हायो।जेरै बुंनो सानोबा दानि गथ'फोरा माने ससियेल मिडियाआवनो बांसिन माने गोजोना थायो आरोना माने बिसोरो फरायनायफोरखो गोसो होआगारा एनि थाइइम फेसबुकफोराव गोजोनानै थायो। इउटुबफ्राव गोजोना थायो भिडिअ नायो एब बा सासे सोरबा मानसिया गावनि माने बाइक बायनायफोरनि भिडिअ'फोरखौ होयो बेखौ माने उन्दै समावथ' माने गथ'फोरा बुजिस्लाबनो हायाना माने जेनेबा सोरबाफोर लों माने गाज्रि गाज्रि खामानि भिडिअ'फोरखो आपल'ड खामना होेयो ससेल मिडियाआव सोरबा सोरबा जेनेबा निसा बुस्थु बाहायनाय सोरबा सोरखौबा बुलायनाय सोरबा सोरखौबा गाज्रि खालामनाय माने इफोर भिडिअ'फोर खौ होयो आरो ना ससियेल मिडियाव मानसिफोरा। दायो उन्दै मानसिफोरा बेफोर भिदिअ'खौ नुनानै सानस्लाबनो हायैफोराव माने बेफोर भिडिअ'निफ्रायनो बिसोरो सोलोंनो नागिरो आरोना गाज्रि खामानिफोरखौ गाज्रि खामानिफोरखौ सोलोंनो नागिर रो गाज्रि गाज्रि खामानिफोरखौ माने बिसोरो इन्ट्रेस्ट लायो आरोना बेनो ससियेल मिडियानि गाज्रि खामानिया। आंनिफ्राय बुंबावनो माने सस ससियेल मिडियानि बारै आरो ना ससियेल मिडिया जाबाय माने जोंनि नोंथाङा बुंदोंमोन। ना माने आगोलावथ' माने जेनेबा जोंफोर निउसफोरनि। मिथिनो गोसोबा एबा माबाफोर जाथाय मिथि सेनो गोसोबा जोंफोरो माने निउस लेटार निउस पेपार जों बेफोरजों लोगोसे जोंफोर मिथिनो हायोमोन माने बुहुमाव जि जाथाय जादों जि जाथाय जायाखै जोङो बे निउस निउस पेपारनि लोगोसे जोंसो जोंफोर मिथिनो हायोमोन दानाथ' इन्टारनेटनि जामाना जाबाय। दा बिनिजुग फैबाय ससियेल मिडिया फैनायनिफ्राय माने जोंफोर जि गोरों जु जायाखै माने जोंफोरो एक सेकेण्ड नङाबा एबा एक मिनिट बेजों लोगोसेनो जोंफोरो लोगो-लोगो मिथिनो हायो आरो ना। जोंफोर जेरैहाय नोंथां। बुंलांबाय फेसबुकफोराव जों निउस नायनो हायो इउटुबावबो जों निउस जानो हायो। दाना बिदिनो ससियेल मिडियानि बुहुद ओंखारबाय जोङो दाना न'आव थानानै जोंफोरो माने मिथिनो हायो आरोना जि जादों, जि जाथायफोर जायाखै। एबा माखौबा सोलोंनो गोसोबा माखौबा रोंनो गोसोबा जोंफोरो ससियेल मिडियानि हेल्पजोंनो माने जोंफोर सोलोंनो हायो। जों रोंनो हायो आरो ना।
ओमफ्राय नोंथाङा बुंलां नङा ना माने ससियेल मिडिया गैयाबा नोंगौ थार खोथा बेयो। माने दानि जुगाव माने ससियेल मिडिया गैयामोनबा जोंनि माने लाइफआव बुहुत खस्थ फैगौमोन आरोना जोङो माने जि रोंनो गोसो जों बेखौ थाब रोंनो हानाय नङामोन। माने जोङो जिखौ सोलोंनो गोसो जों बेफोरखौ माने थाबनो मिथिनो हानाय नङामोन आरोना जोंफोर एनि टाइम माने बे निउस पेपार एबा बे लाइजामफोरनि हेफाजाबजोंसो जोंफोर सोलोंनो गोनां जागौमोन। जिखौ होनोब्ला माने लाइजामफोरदों निउस लेटारफोरदों माने जों सोलों बहुत थाएम लायो आरोना निसु फेफारखौ बासाव रान्नाहो दखानाव थांना बायहै थां उनाव आरो लाबो फराय माने सिगाङाव बहुत टाइम खहा जायोमोन आरोना दाना बे ससेेल मिडिया फैनायनिफ्राय माने लोगो लोगोनो जोङो जि सोलोंनो गोसो जिखौ मिथिनो गोसो मान जों लोगो लोगोनो मिथिनो हायो आरोना जोङो सोलोंनो हायो नोंथाङा एसे फोरमायबावदो ससियेल मिडियानि बागै।
नोंथांआ थिगानो सब नंगौ।
औ।
नोंथाङा ओ जोबोद मोजाङैनो जोंखौ आंखौ दिनै बुजायबाय इन्टारनेटनि फारसे ओ नोंथांनि बुंनायखौ आङो जोबोद मोजाङै खोनासंबाय। ओ ओमबालाय बे रायज्लायनायखौ बेयावनो दोन थनाय जाबाय होमबालाय मो नोंथां औ गोजोन्थों दे।